हेल' खौराङाथ' मोजाङैनो दङ आङो गाहामैनो दङ लोगो नोंहालाय माबायदि
नंगौ नाम
औ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया जोंना अनलाजों दाउजोंमोन लोगो।
ए माथो गोथावथार ओंख्रियालाय
थाव आंहा बेबायदि बर'नि ओंख्रि
औ गोथावखाबा जों बर'फोरनि ओंख्रिया ओमफ्राय लोगो नोंहाथ' संनाय खावनाय संनाय खावनायाव जोबोद आखा फाखा गोदोनि फ्राय मिथिखायो बयबो मानि
बिदिनोसै माने जानांगौ नालाय ओंखायनो ओ मा होनो बेखौ जानांगौनि थाखायनो रोंनांगौ जानानै फैदों आरो
औ ओ जों मोनसे हाबाफारि लानो सानदोंमोन दा गरम बन्द जोबहां जोबहां समाव आरोना साननैसो सिगां जुलाइ दाननिनो मानि फरायसालियाव ओ मोनसे बेबायदि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बिनि बादायलायनाय खुंनो सानदोंमोन जेरै बे फेस्टिभेलफोरावहाय दिन्थिहोयोना एक्जिबिसन खालामो बिदि संनाय खावनायनि
ओम हाब माथो मोजां
औ
मोजां माबाखौनो सानथारदोंलाय नों
औ औ मानि बेफोर जेनेबा बेफोरबोथ' मोनसे स्किल ना। लाइभनि बेफोरो औ। संनो खावनो थ रोंखानांगौ लोगोसेनो बेफोरबायदि औ। बेखायनो जों सानदोंमोन आरो ना लेखा फोरोंनायजों लोगोसेनो बे फरमेल सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेनो बेफोरखौ बोस जोङो जोंनि फरायसाफोरनो फोरोंफानो हायो नामा साननानै बेफोरबायदिनिबो
मानो होनोबा औ मानो होनोबा बेयो सासे सुबुंनि बा ओ जिउ खुंनायाव साफ्रोमबो सुबुंनि जिउ खुंनायाव जानाय लोंनाय संनाय खावनायाव माने गोनांथार आरो गुदि रोंगौथि होननानै साननानै लानांगोन जायनि जाहोनाव जानो थाखायनो सङो जेरैहाय जानानैसो मानसिया थांनानै थायो नङा होमबा
औ नोंगौ
दा जानाय लोंनाय बेयो बिराद गोनांथार आरो आरो बेहाय बियो मा एसे रोंगौथि गोनां जानांगोन मानसिया संनाय जानाय खावनायाव मानो होनोब्ला साननानै ला जों बयबो गोथाव जानो लुगैयो नङा होमबा दा बे गोथाव जानो लुगैनायनि गेजेराव बा अबेबा मैगंफ्रा अबेबा ओ मुवाफोरा बा मोजां संनानै जानांगौ दा बेखौनो जुदि बै सोरबा मानसि रोङैया बा बु जियै मानसिया ओ खासा खावरा संनानै जायोबाथ' बे देहानि थाखायबो बिराद गिथावना जागोन नङा होमबा बेखायनो जोङो संनाय खावनायनि फारसे मोजाङै रोंगौथि थायोबा मोजां होननानै आं सानो
औ आरो अबेबाफोर मैगंफोरखौहाय संब्रेबाबो जाजाथावि बायदि जायो औ
औ आरो मोनसे खोथा नोंथां बयबो मिथिखायो जानांगौ बे बाथ्राखौ ओ माब्लाबा समाव माने बबेबा मैगं जों माने गोबां लगाय लथाइ मैगं फोर जायो नङा होमबा दा बबेबा मै खौ जों बबेजोंबा जायोबा माने एसे देहाया ओ देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै जों बयबो मिथिगौ मानो बियो ओ माने साइन्स बा साइन्टिफिकेलि जों बेखौ साननानै लानांगोन मानो होमबा बबेबा मैगंखौ बबेबा दानाव बा बबेबा मासाव बा बबेबा बोथोराव जायोब्ला जोंनि थाखाय बे देहानि थाखाय होननानै जोङो हमो हमना लायो माने गोदो गोदाय साइन्स गैयि समनिफ्रायनो बा साइन्स गोनोखोआरि मुगा बा मा होनो बेखौ बिगियान गैयि समनिफ्रायनो जोंनि आजै आबौफोरा माने बबे मैगंखौ बबे बोथोराव जानांगौ मा समाव जानांगौ बेखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो मिथिबोदों मारै मिथिबोदों होनोब्ला एकदम मा होनो बेखौ गावनो बा बेखौ मा होनगोन प्रेक्टिकेलि मोनथिबोनाय आरो मेगनजों नुनाय जेरै जों हमनानै ला बैसाग बैसागु जायोब्ला बैसागु जायोब्ला लाव फानथ फानथावखौ जोंहा जाया मानि थाख खाय जाया निस्सय बाहाय माबा मोनसे बे बोथोराव मा मैगं बे मैगाव माबा मोनसे ओ मा होनो बेखौ देहानि थाखाय
औ माबा
औ औ बेफोरबायदि बुस्थुआ थायो बिनि थाखायनो जों बिखौ मोनजाया होनो मानो होनोब्ला साननानै ला मालाबा समाव जाफ्लांबायबा फान्थावआ बै समाव गोखा जायो लावफ्राबो जानो गोथाव जाया मानो होनबा बाहाय थावनाय जिना मुवा माबाया मोनसे माबा मोनसे थावनाय थायोना गोथाव बै गोथावा थाया
थाया
बिनि थाखायनो जों जानो मोना बेबायदिनो दिंखिया मैगंफोराबो बिस जायो होननानै बुंङो जे बबेबा बोथोराव बबेबा मासाव बबेबा दानाव जानो मोना दिंखियाखौ मानो होनोमबा मोदोम मोसानाय जायो नोंगौ बाहाय माबा मोनसे दङ' बिजानु दङ' होननानै बुंनांगोन देहानि थाखाय गाज्रि बुस्थु बिनि थाखायसो जायाना दा बेफोरनि सायाव गियान थायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरोना
मोजां औ औ गावनि थाखायनो मोजां जायो नंङाब्ला गोबां समाव जों नुयोना खोनायो बिदि मैखुन जानानै अबेबा न'खरा नखरैनो लोमजादोंनो बा हस्पिटालाव थाहैनांदोंनो बेफोरखौबो
औ बेफोर माने थोजासे गियान गैयिनि थाखाय जादों होननानै जों बुंनांगोन
औ
नोंथां मोनहालाय माबाय माबायदि ओंखाम ओंख्रि संनायथो बादायलायनाय होनो नागिरदों
जोंनियावथ' बिदिनो अनला ओंख्रि आ‌ ओमफ्राय मा मा ओंख्रिखौहाय लायोब्ला एसे मानि गथ'फोरनि थाखायबो बारा खस्थ'बो जाया बेफोरखौ
आंनि बाथ' जोंनि ओ दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सा ओंख्रिफोरखौ होयोब्लानो मोजां जागोन बोदां बायदि मोनदों आं ओरैनोबाथ' नों गासिबो ओंख्रियानो नोंङो ओ माबा जाखायो नालाय एखेयानो जाखा
औ
थायो जेन'बा बेखायनो अनलाफोरखौबोथ' आं एसे फोरमायना होनसै अनला ओंख्रिखौ माबोरै अंसङो नोंथांङा खोनासंनो गोसो दङ'ब्ला औ बेबायदिनो जेरै अनला दाउ संङोब्ला जोंङो अनलाफोरखौ जोंङो माबा ग्रोनानै लानांगौ औ माने सोमनानै लानांगौ दैयाव माइरंखौ ओमफ्राय बिनि उनाव जे रुइनानै रुइयोब्ला बोखांदो
औ
बोखांनानै दसे दोनथदो खेरखाफ्राव दोनथ'दो दै गसर होदो बेनि उनाव ओरैहाय ओ जोंङो बेदरफोरजों संङोब्ला बेदरखौ जोंङो जेरै जायो आलादा दिनफ्राव जेरै जायो बेबायदिनो आराम बेदरखौ मस्ला मस्लि आजि आथिखालावथ' मस्ला मस्लि सामब्राम आरि होआबानो जाला नालाय दा थाव होनानै सामब्राम बानलु होनानै बे बेदरखौ मोजाङै एसे मोनजासिमहालागै एवनानै बेनि उनाव गोदोनि समावथ' उवालावसो देयोमोन अनखौ उवाल गैयाबाथ' थौसिफ्राव सिलपाथाफ्राव नाग्लिला बायोमोन खिन्थु आथिखालाव मा जाबाय ग्राइन्डार मोनोना बै कारेन्टजों मि माबा खालामग्राया गेब्लेहोग्राया दा बेफोरावनो लाहैसै नालाय आरो समाबो दसेनो जासै नालाय सम दसे लानायखाय जेन'बा बेहायनो जों ग्राइडारफ्रावनो मिक्सारफ्रावनो होनानै अनखौ गुन्दै खालामनानै लानो हाबाय बिनि उनाव ओरै बेदराव दै होनाय होबाय नालाय जेन'बा दैखौ एसे थोजासे नों बेसेबां होनो बेखौ होदो होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौ होदो गोदौवोब्ला जेब्ला गोदौवो अब्ला ओ अनखौ होदो अनखौ होनानै खारैखौ होदो आरो गोदौ होदोलाय बेसेबांसो नोंथांङा ओ बेसेबां ज माने लाव लाव जानो बिसिबां आमथा जानो बेखौ नायनानै जफानानै संख्रि साखिदो साखिनानै जेरै - गंगार दुन्दियया जोंनि थाखाय अनला ओंख्रियाव मेन अनला सबायाइनि थाखाय मेनथार नालाय दा गंगार दुन्दियाफोरखौ होयोब्लानो बे ओंख्रिया बिराद गोथाव जायो आरो
गोथाव जागोन औ
गोसोआव लानाया मोजां मानो होनबा मस्ला मस्लि बांद्राय होयोबा जोंनि अनला ओंख्रिया गोथाव जानो नागिरा औ
दे लोगो नोंथांखौसो आङो नोंखौसो बे हाबाफारियावहाय बिजिरगिरि महरै लांनो नागिरदोंमोन जोंजों लोगोसे दा बेखौहाय ओ बादायनायनि सिगां सिगां जेला गथ'साफोरनो जोङो खिन्थागोन ना एसे बादायनायनि बा ओ औ सोमोन्दै नोंथांखौ ओं नोंथांखौ आङो बिजिरगिरि महरैसो जोंनि फरायसालियाव लांनो सानदोंमोन।
नंगौ नामा
औ
अ जागोन दे आं नुजाहैगोन।
औ औ जायहा एसे मानि ओंखाम ओंख्रि संनायावल' नङा माने बिनि आन्दोनि माखासे ओ जेनेबा जारिमिन गो उम माबाफोरखौ ओंथि बेफोरखौ मिथिनाय सुबुं नागिरदोंमोन नालाय नोंथांखौनो आङो गोसोआव फैदों आरो बिथाङाथ' फोरमायनानै होनो हागोन बेफोरखौबो होननानै मानोना जों बिसोरनो खिन्थानांगोन बेफोरखौबो औ औ औ
बेबायदिनो आरो नारजि ओंख्रियाबो बांद्राय माबा नङा खस्थ'आनो नङा रोङोब्ला जेन बा नों संदो नारजिखौबो सोमनानै दसे दोनदो दैयाव। बोखांदो बोखांनानै ओरैहाय बेदरफोरजों सङोबा बेदरफोरखौ मोजाङै एवनानै लादो संख्रि बानलु हालदै होनानै ओमफ्राय बिनि उनाव खारैखौ ओ ओ खारैजों मा होनो नारजिखौ रुग्रोनानै लानांगौ गुरै जाजासिम जुदि खारै ओंख्रियाव अ नारजि ओंख्रियाव खारैया नाङोब्लानो नारजिया गेब्लेेजोब खायो दा बेखौ मोजाङै साग्लिदो सागंजों एरग्लिदो खारै नांबानो बेयो गेब्लेेजोबखागोन
आमफ्राय बिनि उनाव बेदर एवनायाव होसनदो मोजां गोदौहोदो खारै नांजासे होनानै साखिनानै खांबानो जाबाय आरो बेयो संख्रि नांब्लानो जेबो गोरा बाथ्रा नङा सबाइफ्राबो बिदिनो सबायाइफोरखौबो बेदर खौ एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ मोजाङै। संख्रि बानलु हालदै आरि माने मा होयो आरो नोंथाङा बेनि उनाव सबाइखौ नोङो माबाजों रुबाय थादो खारैजों सबायाबो खारै नांबानो रुइबाय बेखौनो सानानै ओरैहाय बेदराव होसननानै आरामनो गोदौहोदो आरो गंगार दुन्दियाफोर दंब्ला होसनदो जाबायबो बियो गोथावनो
औ अब्लाथ' गासिबो ओंख्रियानो आदबखौ रोङोब्ला थाबैनोबो जा मोनगोन बाट औ गोरलैयैनो समना औ औ दे आङो रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो नोंथांनो खौरां हरफिनगोन
औ जागोन दे जागोन दे।
दे अब्लालाय दोनथ'बाय।